हेलौ औ खोनादों नोंथां।
अ नोंथाङा दायो मा खालामदों?
नों दा नै बिदिनो दं आं न'नि लामायावनो दङ।
औ नोंथाङा फुंनि ब्रेकफास्ट जाखांबाय नामा?
जाथ'वाखैमोन नोंथां आं उखैनाय मोननिखायनो आं जाथ'वाखै।
अ नोंथांना खबरफ्रालाय माबायदि नोंथांनालाय?
दा खबरा बरथमान एसे थिगैनो दङ। एसे मोजाङै सोलिनानै दं।
अ नोंथाङा दायो फ्रिब्ला नोंथांजों आं मोनसे आयदानि सायाव एबा मोनसे टपिकनि सायाव लानानै फैदोंमोन नोंथांजों एसे सावरायनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां थारैनो हागोन।
औ नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा स्पट जोङो स्पर्ट गेलेनानै जोङो मा मा मुलाम्फा मोननो हायो एबा स्पर्ट गेलेनानै जों माबायदि जोंनि देहाफ्रा माबायदि फिट थायो नोंथाङा एसे स्पर्टनि सायाव एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां गेम्सफोरनि बारै आरोना। स्पर्टस बुंनो थाङोबा गेम्स ना औ होमबा आं फोरमायनो सानदों आं नोंथांनि सिगाङाव एसे एनै आंनि रोंगौथिखौ दा जों स्पर्टस बा जों गेम्स होननाय लोगो लोगो बिरादनो बेलेग बेलेग रोखोमनि दङ। जेरै जोंहा हमनानै ला जोंहा इन्दर दङ जायखौ जों न'फोराव थानानैबो जों गेलेनो हायो। बा आउटदर दङ जोंखौ जेखौ जों बाहेरा फोथारफ्राव फिलद फोराव जों गेलेनांगौ जायो दा आउटदर होननाय लोगो लोगो जोंहा गोबां फैयो जेरै हमनानै ला जोंना फुटबल दङ नोंथां क्रिकेट जेरै भलिबल बिदिनो रानिं रेसफोर दंलाबायो जोंहा बिदिनो गोबां बेलेग बेलेग दङ खेला दुला दा जों आउटदर गेमनाय लोगो लोगो जोंहा मा जायो जोंहा बेवहाय माने मोदोमनि माने मेंहोनायखौ जों नुनो मोनो जोंहा बेयाव माने फिटनेस थायो मोनसे बे मोनसे जोंनि फायदा दा जेरै हमना ला आं नोंथांखौहाय फुटबलनि बारै एसे बुंनो सानदों। दा फुटबल ना दा फुटबल होननाय लोगो लोगो जोंहा मा बेयाव आथिंनि खेला जोंहा बेवहाय आथिंनि खेला जेराव जों खारनांगौ बिरादनो खारनांगौ जायो। बे खेलायानो जाहैबाय माने टिम मोननैनि आरो फुटबला नोंथां जेराव बेवहाय मोनसे टिमाव जोंहा एगार' जन एगार' जन थायो। ओमफ्राय मोनसे टाइम लिमिट होननाय थायो जेरहाय जोङो गलखौ जाय बांसिन सोनो हायो बिनि थिमा थागोन होननाय बायदि आरो दा बुंनो थाङोबा मोनसे मेटचावहाय नोब्बै मिनिट थायो मोनसेया पनसल्लिस जागोन हाफ टाइम होनानै आरो पनसललिस जाबावो आरोना नोंथां दा जों बेयाव मा खालामनांगौ बे गावजों गाव टिमजों लोगो नांनानै बल मोनसे थायो जों बेखौहाय गल खालामनांगौ होमबा जों जाय बांसिन गल खालामो देरहायो होमबा जों बेयावहाय मा नुयो जों खारनाय होन्दोंना? खारनायनाय होन्नाय लोगो लोगो जोंहा मा मोदोमनि मोनसे फिटनेस फैयो आरो जों बेवहाय थाजिम थायो मोदोमा थाग्रा थायो दा बिदिनो आउटदर गेम्सआ बांसिनानो बिदि जायो आरो। क्रिकेट भलिबल जेरावबो जोंहा ओ फिटनेस थायो बेफोरबायदि आरो नोंथां ओमफ्राय ओरैजाय आं बुंनो थांबावदों फारसेखैजाय जोंहा दङ इनडर गेम्स ना जायखौ आं बुंदोंमोन ना? न'फ्रावनो थानानै बा जों न' सिंफ्राव थानानैबो जों गेलेनो हायो जेरैहाय हमनानै ला जोंहा दङ केरेम दङ, लुदु दङ जोंहा चेस दङ ओमफ्राय बिदिनो कार्डस दङ जायखौ जों थासबो होननानै बुङो बेफोरबायदिनो गोबां बेलेग बेलेग रोखोमनि दं। दा जोंहा बुंनो थाङोबा इन्दर गेम्स ना नोंथां। इन्दर गेम्साव जोंहा बांसिन मा मेलेमखौ बाहायनाय जायो जोंहा मेलेमनि फिट नेस जायो माने मेलेमा जोंहा गोबां सार्प जायो जों माने साननाय हनायाबा गोबां स्पिड जायो माने बिदियावहाय मा जायो जेरैहाय हमना ला जों जोंहाय बुंसै मा होनोमोनलाय लुदुखौनो बुंसै आं नोंथां जोंहा बेयाव गोबां मेलेम बाहायनांगौ जायो जों लुदुफोर गेलेयोबा जोंहा बेवहाय साब्रै मानसि बा साबा मानसि बिदिनो गेलेनो हायो जों बेवहाय गुथि खारहैयो जेरावहाय जों नाम्बार खारनानै दा जोंनि बेहाय मेलेम बाहायनांगौ जायो आरोना बबेखौ खारोबा जोङो बासिगोन बा थाबसिन सहैगोन बेफोरबायदि आरो दा जोंनि बेयावहाय गोबां मेलेम बाहायनांगौ जायो ओमफ्राय बिदिनो जोंना मेलेमाहाय सार्फ जायो आरो दा बिदिनो ओंखायनो आं बुंनो सानदों इन्दर सावहाय जोंहा बांसिन मेलेमनि पावारखौ नांगौ जायो आरो जोंहा आउटदर जायखौहाय जों बाहेरायाव गेलेयो बेखौहाय जोङो बांसिन मोदोमनि फिटनेसखौ नांगौ जायो बेजोंनो जों बारायनोबो हायो दा जों खेला दुला गेम सनोबा आरो दङ जोंहा मोनसे जाहैबाय जेरै जों जामबुंआव जों गेलेयो मबाइल गेम्सफोर अनलाइन गेम जों बेफोरावबो जों हायो नाथाय बेफोराव एथबां मुलाम्फा जाया मानो होनबा जोंहा बेवहाय ओरैनो जथाबनानै जों मेगन गाज्रि खालामनाय होननायबो होननाय जायो जों बेफोरखौ टाइम पासाव बाहायनो हायो आरो बेफोरबायदि गेम्सफोरखौहाय जेरै जोङो गोदाव सोराव दंलाबायोब्ला जों बेफोरखौहाय गेलेनो हागोन
आंथ' बुंनो सानो जोंहा नोंथां जों गेलेयोब्ला गेम्सफोर बुङोबा जों आउटदरखौनो गेलनांगौ जायासै फुटबल क्रिकेट बेफोरजों बाहेरायाव मानो होनबा जोंहा मोदोमनि फिटनेसनो सबसे गोनांथि बुस्थु नालाय जोंहा मोदोमानो मोजां बा मानसियानो मोजां होननाय बेखौनोथ' बुङो। आरो जोंहा गेम्सआवथ' जोंहा गोबां बिदिनो सोलिबाय थायो दाथ' जोंहा नै माबा जोंहा वर्ल्ड काप सोलिगासिनो जोंहा बुथै बुहुमावहाय दा बिदिनो जोंहा गोबां गेम्सफोरजोंहाय जों जिउ खुंनोबो हायो। मानो होनबा जोंहा अलिमपिक्स दङ बिदिनो गोबां बेलेग बेलेग खेला दुला दङ ना नोंथां।
दा नोंथां बुंबाय थायोब्लाथ' गोबां खोथा ओंखारो बिदिनो मानो होनबा जोंहा गेम्स गेम्सआव बयहाबो इन्ट्रेस्ट थायो नालाय जेरै आंनाबो दं बिदिनो माने बुंबाय थायोबा माने खोथाया जोबा नाथाय आं आंनि बिबुंथिखौ माने एसेमावनो लाखिनो सानदों आरो नोंथांनिफ्रायबो एसे फोरमायजानो लुुबैदोंमोन आरो आं एसे खोनासंनो लुुबैदोंमोन नोंथांनिफ्रायबो दा नोंथाङा फोरमायनो हागोन।
औ हागोन नोंथां।
औ।
ओ गेम्स होनानै स्पर्ट होनोबा जों मिथिखायो नङा होमबा नदा
औ।
गेम्सफोरा गोबां रोखोमनि दङ नङा होमबा जोंहा जेरै फुटबल भलिबल ओ क्रिकेट।
औ।
बास्केटबल हक खि ओ गोबां रोखोमनि माने स गेमफोर दं जों ओ बेलेग रोखोमनि गेम गेले नानै जोङो बेलेग जों ओ इन्जयमेन्टखौ जों लानो हायो। जोंना जों फुटबल गेलेयोब्ला जोङो जोबोद अ खस्थ' खालामनांगौ जायो जोंना ओ खारसाव नांगौ जायो खारसावलाबायना जानांगौ जायो जोङो ओ बल सखलाबायायनांगौ जायो ओंखायनो जोंङनो माने जोंना बल गेलेयोब्ला जोङो मोदोमफ माने फिट जायो मोज जां जायो ओ देहानि फिटनेसनि थाखाय मोजां जायो। ओ बेनो बेनो आरोना नोंथां ब बलनि फारसे आरो जोङो बेदिनो मोजां गेलेयोब्ला जोङो ओ मोजां ओस सेलेक्ट जायोबब्ला जोङो बेलेग बिदिनो डिस्ट्रिक प्लेयार एबा बिदिनो स्टेट प्लेभारफ्राव जों गेलेनो हायो। मानो होनोब्ला जोंनाव स्किल थायोब्ला जोंनावहाय टेलेन्ट थायोब्ला जों गासिबावबो जोङो ओ माने मोनसेनावखि जोङो मोनसे पारफोर थायोब्ला जोङो देखायहैनाय आरोना नोंथां आरो बेबायदिनो भलिबल भलिबल होन होन जों आखाइजों गेलेयो नङाोमबा नोंथां आख जजों जोङो बिदिनो गेलेनानै जोङो सोरबा सोरबा जा मोजां गेलेयो। बेबायदिनो वर्ल्ड काप गेलेग्रा दं गोबां बायदिसिना रोखोमनि गेलेग्रा दं आरोना बे भलिबलावबो क्रिकेटाबबो। माने भलिबलाबो जोंनि थाखाय मोजां देहानि थाखाय जोङो बारस्ल'बाय थायोब्ला जोंनि देहाफ्रा फि थागोन। अब्ला जोंनि ओ मोदोमफोरा बेबायदि जों बेमार आजारनिफ्राय जों गोजानाव ओ थानायखौ जों मोनगोन आरो आरो बिदिनो ओ क्रिकेट क्रिकेटआबो मोनसे ओ जोबोद मोजां गेम जों बेयाव बेटजों जों फुनोांगौ जायो जों बिदिनो ओ जोङो लोगोफोरजों जों गेलेयोब्ला जों इन्जयमेन्टखौ जों लानो हायो क्रिकेटवबो
औ।
गोबां माने स्पर्टसफोरानो जोंनि थाखाय जोबोद गोनांथि जोङो लाइफआव जोङो ओ फैदों जेथिया जों जोनोम जादों जेथिया जोङो स्पर्टसखौ जोंनो नांथारगौ जोङो स्पर्टस गेलेयो बो जोंहा जोबोद मोजां जायो जोंहा माने इजि जोङो जों जबफोरखौ जों मोननो हायो नोंथां मानो होनोब्ला जोंहा बेयावनो स्पर्टसआवबो पारफेक्ट गाबा नोङ बेबायदि खारनायनो बारनायनो बेफोराव नो फारफेख खाब्ला नोङो बेबायदि डिफेन्स लाइनाव नोङो आरामसे माने मोननो चान्स थायो आरो नोंथा। आरो बेबायदिनो ओ गेमफोर दंबावो चेस गोबां बायदिसिना बेफोरखौहाय सानै मानसि गेलेयो।
औ।
बिदिनो गेमस स्पर्टस आ गोबां माने बायदिसिना रोखोमनि दङ जुवाबो गेलेयो मानसिफ्रा गोबां माने बायदिसिना रोखोमनि बिबायदिनो ओ जुवायाव हाबसोननानै थायो नङा होमबा गेमाबबो मोनसे जुवा नङा होमबा नोंथां जुवायावबो गोगलैयो जेरै चेस मानफा चेसफोरखौ जोङो मोजां खामानियाव बाहायनांगौमोन नाथाय गाज्रि खामानिफ्रावहाय जिथु बाहायनायखौ जों नुनो मोनदों बेबायदिनो कार्ड थासनि बेबायदि बेबो मोनसे गेम बे बेखौ बिनो जुवाफ्राव बाहायनायखौ जों नुनो मोनदों मानो होन्ला बेफोरो जोंनि थाखाय गाज्रि माने जोङो बेबायदि गावजों गावनो एना एनि जालायो गावआ अ बि थजााय मालाबा मालाबा समावल'सो मोनगोन मालाबा समाव' थांजाबाय थायो बे बिदिनो जायो आरो जुवा माने थांलाय फैलाय जुवा नालाय थांलाय फैलाय बेफोर जाखायो ओंखायनो जोङो बे गाज्रि हौदाफोरखौ जोङो गारनो नांगोन जोङो जों जोंनि फिजिकेल फिटनेस जों गेमफोरावल'सो जों गेलेनो गोनांथि जायो आरो गेलेनांगोन मानो होनोब्ला जोंहा देहाफ्राबो मोजां जायो बेफोर जों फुटबल क्रिकेट भलिबल जों गेलेयोब्ला बेफोरहाय जोंहा एसे खारनाय मानाय बारनाय जायो जोंना बेफोर देहाफ्रा मोजां जायो जोंनि देहाफ बिराद खित जायो जोंहा बेमार आजारनिफ्राय गोबां माने सेभ जानायखौ जों नुनो मोनदों आरो बुंनो थाङोब्ला जोबोद खोथा ओंखारलांबाय थायोना नङा होमबा नोंथां ओ नोंथाङा बेबायदि दसे सम एबा नोंथांनि रोंगौथि खौ होनायनि थाखाय जोबोद गोजोननाय थाबाय नोंथाङा गावनि रोंगौथिनि एबा सि्पर्टनि बारै फोरमायनायखौ नोंहगौ जोबोद मोजां मोनदों आं मिथियैखौ नोंथांनिफ्राय बेबायदि मिथिनो मोन्दों नोंथाङा जोबोद नोंथांनिसिम जोबोद जोबोद साबायखर बावनाय थाबाय नोंथां बेबायदि आं आरो बेबदि मोजां खौरांखौ एबा दैथायहरनायनि थाखाय गोजोन्थों नोंथां
औ दे होमब्ला ना नोंथां
औ दे दे